नेटानो मोजां नङा आंना।
औ
नेटानो मोजां नङा होनदां।
औ खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय।
ओ माबा खोनायाबाबो दाननो नाङा दे। थाइम जायाबा।
ओमफ्राय मा मा रायलायनांगौ जेन'बा। मा मा रायलायनांगौ बिदिनो जानला मोनला रायलायबानो जायो।
औ ओरैनो राय रायलायला बायनांगौल'।
ए
मैया नोंनाव हरदोंमोन ना आङो ओमफ्राय आंना जिर' जानानै थाबावबायब्रा हमिखाय जा बावदोंमोन आङो।
ए नों खिथाखाबानो जायोमोन। आंना मैया नेदानो नेदानो जासिनथारा मोनायाव।
उम मोनायाव जाया जानाया।
उम
खोनायाबाबो हारसिं रायलाबायबाय थानांगौ।
ए होमबानो माबायो।
ओ नों गोदानसो नामा?
गोदानसो आं बां आं रायलायफेराखैनोमोन आं दासो रायलायदों नोंजोंसो।
ए आं खनब्रै जाबाय दिनैजों सानब्रै जाबाय। उम
मारै मारैथाय ओरैनो दङ।
ए सासे मानसिजोंनो खननै खननै रायजलायनो मोनो। होनबानो एसे बारायो। औ
औ
उम।
खनबा खनबा खनबा नालाय बेखायनो।
ओ। होनबालाय दा खननै रायलायबा आरो खनथामखौ बेलेगजों रायलायनांसिगोन।
औ बिदि
उम बेसे मिनिट रायलाय नांगौ ओमफ्राय?
ओ बेयावथ' जि माबा होननो मोना थाइम जाबा दाननांगौ आरो।
ए हारसिं दानजायो? ए हारसिं दानजायो ना सान माबा सानदां।
उम इलेभेनबा। जायो आरो इलेभेनसिम। मा ओंख्रिमोन?
ओंखाम ओंखामखौनो जाथ'वाखै आङो सङाखैनो ओंख्रिखौनो।
ए
नोंस्रालाय।
आंबो जायाखै जानाया उम माबासो आलु सबायबिमा बुद लाब्रा ओमफाय खांख्रिखला भाजा
उम जोंनाबो खांख्रिखलासो संनाय जागोनदांं खानानै दोनदों ओमफ्राय एक्जामा मारै जानाय नोंना जोंना माबा बैराजरा
ए अबेथिं मोनथाय
बामोनगावथिं मिथियो
मिथिनाया मिथिया ओमफ्राय खोनादोंमोन ओमफ्राय थांफेरबावाखै आङो थांलाबाय होननाय जायाना बेनो
ओं
बिदिनोसै लेखाबो गैया माबो गैयाखौ होलाबायनानै फैदोंलां
ओ आंनाबो बिदिनो माबायाखै बेग थागोनलै आंना ज' सिगां सिगांनाबो दंबावोसो होफिनबावनांगौ फार्स्ट सेमिस्टारनाबो
मानियाव होनांगौ
फार्स्ट सेमिस्टारनिखौबो होफिनाखै आङो ओमफाय होनो मोनगोना मोनलाथाय माबा टाइम बारग'खो ना माखो बोसोरथाम जालाय लांबाय
होनो मोनगोन ना मोनलाथाय
बेलेगाव गैया दांना बेग
आंना माबानिया फार्स्टनिया क्लियार जाजोब्बाय ओमफायो सेकेण्डनिया एबार होदोंमोन मारै जागोनथाय रिजाल्टआ
ए आंहा थार्दनिजों फार्स्टनि होफिननांगौ आंनाबो थारदनि दङ
फरखौ दाख्लै होदों आङो ओमफ्राय मोरै जागोनथाय रिजाल्टासो
गैया माबा स्कुल थांदों इयो आंना आफदआव गैया क्लियार गोजाखा
ओ
फर फाइभ क्लियार
जोंथ' माबा क्लियार जायाबा माबाखौ मोननाय नङाना सार्टिफिकेटखौ
उम
मा दिपार्टमेन्ट नोंनिया
बद सो आंना
ए बड'आ माबा एसे गोरासो जाबावोना
औ
लेखाबो मोना ओमफ्रायो नट्सखौबो अनलाइनावबो मोना
उम
बद' मायनराव आंनाव बेग दंजोबो
उम
खस्थ' जायो बड'आ
आंनथ' एबार थतसिमाव मोननै गोजोनबाव मेजरावनो थां थादोंब्रा मोनसे माबोरै थाखोथाय
आंना दाख्लै माबायाव थादों फर्थ सेमिस्टाराव मेजरावनो थादों ओमफाय बेलेकाव माबायाव माइनराव थादों
उम
एबारबो हायाखैलै माबानियाव सिक्सनियावबो हायाखै।
उम लेखायानो गैया मारै क्लासबो मोनबावाखै आरो
ओ एबारनियाव क्लास लाहैसिनथाराखैना मानसिफ्राबो
जोंनाथ' क्लासखौनो मोनखायाखै।
ओ बर'निया जोंना लेंहरो लेंहरनाया ओमफ्राय स्टुदेन्टफ्रानो थांनो नागिरा।
उम जोंना मास्टारफ्रानो सोलाबखायाखै बेखायनो गैया।
उम
क्लास मोनि मोनि पास खालायबानो जायोमोन।
औ ओमफ्राय इगजामखौबो स्ट्रिट सेनसो खामबावदों। एसे इजि खामना होबानो जायोमोन गावसोरबो लास्ट होननानै एसे। अबाव दं दालाय?
न'वावनो दं।
अबेथिं नोंसिना न'वा?
ओरै खाजलगावनि ओरै साहा फैथारनांगौ। खरमथला उम खरमथला मिथियो?
मोनथियो‌
उम बिथिंजाय
उम थांनाया थांफेराखै ओमफ्राय मोनथियो आरो।
औ बे जयन्त एमपिखौ सिनायो दा?
औ
ओ बिसिनिथिं जोंना जोंना मोनगोरो ओमफ्राय बिसोरना एसे थांबावनांगौ आरो।
ओ खेबसे खेबनैसो थांफेरबाय आङो ओमफ्राय बिनि न'खौबो नुबायमोन नुनाया बावबायसो दा।
उम
बे खोरिना मोनाबो नोंसोरनिथिं थांनांगौ ना ओ एबार अबाव हाबगोन नोंहालाय?
बेनोथ' रिजालानो दाबो मोना इखोनो गैया। आरो दिनैनो लास्बाव एफ्लायाबो एम ए
ए एम ए नि?
ए मे निखौ होनदां ओ
एन्ट्रेन्स होनांगौ ना मानांगौमोन?
सोरबाया दाखालैनो खालायदों।
ए इन्ट्रेन्स होनांगौ एम ए निया? एन्ट्रेन्स होनांगौ नामा होनदों एल एम ए निखौ?
औ होनांगौ।
उम एगजाम जाबाय ना जाथ'वाखै?
जाथ'वाखैदां एप्लायानो दिनैसोलासना बिदिनो
ए ओमबालाय थाब जानाय नोङा दां?
उम
आंबो खामदोंमोन माबाखौ डि ए लेएड निखौ खालामदोंमोन आंबो।
ए बेना जोब्बाय नामाथाय
डिए लेड ना
ओ
औ दाख्लैनो जोबदों नै सानदेआव एगजामसो जानो नागिरबाय। इगजाम जासिगोन सान्देयाव
ए आंबो खालायनो नागिरदोंमोन गैया।
खालाम नायबानो जायोमोन
खालायनो नागिरदोंमोन ओरैनो थास्लाय थास्लाय खालायनो थिनदोंमोन
ओरैनो ट्राइ नायजायो एक्सपिरियेन्स लाजायो
उम
पास जाबाबो जायाबाबो बिदि होननानैनो माबादों आङो नोङाबा बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैया बाव
औ माबायावसो फरायनांगौ दा बङाइगाव
औ क'क्राझारावबो दंदां दंनाया ओमफ्राय माबायाव फैसाया बांसिन थाङो आरो एनट्रेन्साव पास जायाबाथाय नों ओरैनो फरायथारनोबा फैसाया एसे बारा थाङो
एम ए नि बायदिसो होमबा ने
औ खिन्थु एन्ट्रेन्साव पास जाबा खमावनो जाबाय आरो एसे
औ
उम
एम ए नाबो मोनगौमोन खोमादांलै एफ्लाय खालायबा
जानो एम ए निखौ रिजाल्टा क्लियार जायाबा फरायनो हानाय नोङाना ओंखायनो खालामासै आङो
औ
सार्टिफिकेट मोनाब्लाथाय जानाय नङा इयो
ओम
बेसबां लाया माबा एप्लाइ खालामनायनियाव एम ए नियाव
मिथिया आं एफ्लायखौनो खालायाखै दाबो
औ सरि ओमफ्राय बेलेगाव ट्रायनाय जायो होनबाबो जबफोरनि मानिबा मानिबाफोर ओरैनो थाद्रायनाय जायोना उसुबिदा मोनलायलाङो
माखौ एप्लाइ खालायनो सानगासिनो आङो सोरबा सोरबा माबा एम एस दाब्लिउआवबो फरायनो थिनो मा मा थिनो थाय बेबो गुवाहाटियावसो फराय हैनांगौ नो
उम एसे मोजां हानाय बायदिखौ एसे थाब जब मोननाय बेफोरबायदिखौ नायनानै फरायदो
बेबो मोजांनो एस दाब्लिउआ थाब माबा मोननो नो
बिदिबाथ' मोजाङानो ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा फरायनानै ओरैनो थानाय जायोना बिदिबा बिराद लस जायो
औ बेयावनो दाख्लै जाय सासे आब' खिथादोंमोन आंनो एम एस दाब्लिउखौनो फरायदो नोङो होननानै माबा एम ए फरायबाबो ओरैनो बे खारसो जागोन होननानै बुंदों थाबखौनो मोनबावा होनना बुंदों फरायोबा गावखौ कन्टेक खालायनो थिनदों आरो
ओ कन्टेक्ट खालामनानै उनावहाय फरायफिनदो
उम
एम ए लाबाबो मारैबाबा नों प्रफेसारफोर जानोबान देन एसे लाब दङ नङाबा नों बेलेग साख्रि मावनोबाथाय ओरैनो टाइम वेस्ट खालामनायसो जायो
औ
कर्स लाबानदेन डाइरेक्ट बोसोरनैफोरनि लाबा डाइरेक्ट जब मोननायनि सान्स थायो
उम
कम्पिउटार लायैयानो माबा जाबाय आंना कम्पिउटार लाबा माबा माबि एप्लाइ खालाम हागौमोन दाना कम्पिउटार नांजोबसै ना गासिबावबो।
औ आंनाबो कलेजाव लादोंमोन ओमफ्राय सार्टिफिकेटखौनो दाबो मोना। इगजामाबो दाबो जाया।
ए रालायनानै माबानानै लादो बेना भेलु गोनांसिन जानो हागौ कलेजाव लानाय ना।
औ
एगजाम जाबा खिथाहरगोन होनदोंमोन मेडामा। आरो बैयावबो लानो नागिरदोंमोन आङो ओरैनो
ओम
काजिकनियाव
बेयावबो बेलेग बेलेग थायोना ओमफ्राय एखौ नायनानै लाबानो जाबाय।
औ टाइमासो जाबायमोन।
जाबाय।
ओ दायो हरफिनगोन आं होमबा।
औ दे।
औ दे।
उम